हेल'
अ होनबा जोङो एबार
बर'फोरनि न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि सायाव राय्लायनोसै माबायदि फिसियो नंगौ नोंथां । अ मा मा होनानै फियो बर'फोरा नंगौ बेनि सायाव राय्लायनोसै होनबा ना औ जायो। अ होमबा आं जागायग्रोनोसै होनबा नोंथां नंगौ दे। अ जोङो नोंथां जोंनि बर'फोरा न'आव फिसिनाय जिब जुनार होनबाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोनाय माखासे जिब जुनार दासिमबो आथिखालसिमबो फिसिबोबाय दं।
जेरोमबा जोंङो बर'फोरनाव मोसौआ थाखायो। जोंनि बर' आथ' आबाद गाहाय हारिखा। आरो जों जोंनि गासैबो आबादारिफोरनि न'आनो मोक्सौफोरजोंं नुनो मोनो। आरो बांसिन हालुवा मोसौफोर थायो। हालेवनो थाखाय लोगोसे जोंनिआ आरो। हायव गाय मोस
गाय मोसौ। लोगोसे आरो जोंनि बर'फोरनि बायोंसिन न'आव फिसिनो होनब्लाबो आरो अमाखौबो म जोंङो। अमाखो जानो थाखाय ओ जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां फिसिबोबाय दं। नोंगौ। आरो अमा फिसिनायाव जोंनि बर' बर'फोरा गोदो गोदायभ ओ मा होनो खस्थ' जाद दो मोन।
मानो होनब्ला जोंङो जौ सानायनिफ्राय अफ्रि अफ्रिखो मोनो बेनिफ्रायनो जों माइखोस सौनायनिफ्राय जों गुन्दै मोनो बेफोरबायदिनो फिसि फिसिनायाव माने जो
मानो जेबो खस्थ' जायोमोन आरो बेनिखायनो गोदोनिफ्राय फिसिबोबायदों बर'फ्रा बिदिनो अमाफोरफोरजो। नोंगौ अ दाबो फिसियो। नाथाय आथिखालाव एसे अमाफोरखो फिसिनाय आदबा गुबुन जाबाय।
बिदिनो फालांगि यि खालामनो थाखाय फार्म आरि खुलिनानै अमाफोरखो गोबां बिबांनि फिसिनायखौ नुयो आरो जों दा।
माखासे फिसाफोरफोरखो फाननो। बेफोरबायदिनो फार्म गिदिर गिदिर बनायो आरो लोगोसे जों सिगां ओ लकेल अमाफोर खो बांसिन फियोमोन आरो।
ओन आरो। नोंगौ नोंथां एनिफ्राय ओ नोंथां आथिखालाव एसेख ओ खम नुयो लकेलखो फिसिनायखो। नोंगौ जेरैबायदिओ हाइब्रिद होनबा जों ए आइ खालामनानै दिहुनन्नाय।
ओ जोंना मा होनो बेखो।
ओ एम सि आर रानि। नोंगौ बा बेफोर अमाफोरखौ बांसिन फियो आरो बेफोर अमाफोरा थाब देरोना। नंगौ बेनि थाखाय बांसिन फिसियो आरो उम ओ मुलाम्फा मोननो थाखाय जोंनि ब औ ओ बिनदअ
सिबाय आरो लोगोसे जोंनि ओब हांसो गोबां नुनो मोनो। आरो जोंङो ‌ओ दाउआथ' गोबां बिबांनि थायो जोंनि।
नोंगौ बर'फोरनाव।
दाउ फिसिनायाबो खस्थ' जाया बेनिखायनो दाउखौ फिसियो
सियो आरोै न नि माइ माइरं होनानै फिसियो जोङो जाहोनानै। औ दावफो
थाय फिसियोमोन आरो गोबां फाइबानो बुथारना जाहोनो थाखाय जोंनि बर'फोरा।
फोरा नोंगौ नोंथां दा बिदिनो हांसोखोबो। आरो बोरमाबो फिसियो जोंनि बर'फोरा दा बेसथो बोरमा फिसिना खम नुयोबो जों बर' बर'फोरनाव। ओमथा खायफा खायफा न'खरा बिदिनो थायो बोरमाफोरा। आरो लोगोसेनो जोङो बेफोरखो फिनानै अला जों एम्फौबो जोंनि बर' फोरा ओ नोंथाङा लाथा एम्फौखौ सिनायोना? नंगौ नोंथां ओ लाथा एम्फौखौबो जों फिसिनाय नुनो मोनो बर' फोरनाव गोबां बिबांनि नंगौ बर' आइजोफोरा ओ फिसियो आरो जोङो लाथा एम्फौखौ न' न'आव‌ नंगौ जानो थाखाय औ बिदिनो हाखर हलाफ्रावबो जों ना फिसिनाय नुयो आथिखालाव बर'फोरखौ नोंगौ गोबां गोदोर गोदोर हाखर जावनानै बेयाव ना फिसिनायखौ नुयो गोबां गाथोननि रौ मिर गा, कमलकात आरि बेफोरबायदि नोंगौ नोंथां ओ ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना बेनि बागै? औ जायो आं जायखौ आं मोनथियो बा जों मोन्दांथि बोनाय बा जों नुबाय थाबोनाय जोंनि बर' गामिफोराव जोंनि नि बर' सुबुंफ्रा माबोरै गावनि जिउखौ खुंलाङो बा जिउ बा जुनाद फिसिनानै बा ना फिनानै जों माबोरै ओ जोंनि जिउखौ खुंलाङो आं बेनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनोसै ओ दा जाहैबाय जोंनि माहारिनि बा जोंनि हारिनि सुबुंफोरा गु गुबैयै गामि ओन्सोलावनो जिउ खांबोदों गोदोनिफ्रायनो । दा बेबायदिनो जोंहा मोनसे न'खरखौ खुंलांनांगौबा जोंहाथ' बेहाय जानाय लोंनायाथ' गुबै नङा होमबा?
नंगो नंगो नोंथां।
जानाय लोंनाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनो गाननो थाखाय सि ओ जि जोम बा सिफोर नांगौ नङा होमबा?
ओम
औ बेनो ओ जोंनो जानो थाखाय आदार नांगौ, जोंनो गाननो थाखाय जि-जोम नांगौ। बेफोरनो गुबै आरो जोंनो थानो थाखाय न' नांगौ। बेनो जाबाय जोंनो सुबुं माहारिनि बा मानसिफोरनि गुबै नांगौ जिरादानो बेनो। दा बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोराबो बेबायदिनो बे गुबै जिरादखौ खौ गावबा गावनो मावनानै लादों आरो दा जों जानो थाखाय। जोंहाथ' माइथ' थाखाबाय जों आबाद मावनो आरो मैगं-थायगं थाखाबाय । जों आबाद मावनानै मोनो । आरो नाथाय जोंथ' बेदर जाग्रा नालाय जों दाउ, अमाफोर बेफोरखौ गावनि न' न'खरावनो फिनानै जों जायो आरोना दा औ जोंहा नख न'खराव दाउ, अमा थायो। ओ अमाखौ गोदोनि अमा जों जायखौ बे जोलैया आलदा जोलै। बेमोन जोंना बे अमाया बे जोलैया गोमालांनो हमदों आरो। आथिखालाव ओ मानो होनबा जोंहा गासिबो फालांगियारि बायदि जाबाय मानसिफ्रा। सुबुंफोरा थाब देरनाय अमाफोर खौ फियो जेरै नोंथाङा फोरमायबाय सो एसे सिगाङाव बेबायदि आरो। नाथाय गोदो जोंनि बे जोलैया अमा जोलैया जोंनिया। बे फिसा जायोमोन अमाया ओरैनो नोंथां ओ से बोसोराव हासो बियो। ओ थामजि थामजिबा केजि जायो आरोना। बेनिफ्राय बांसिन ओ देरा आरो बियो मानो होनबा ओ बेयो आदार खौबो इसे इसेल' जायो नालाय आरो बिनि खोमाया फिसा जायो। ओ खुगाया गोलाव जायो आरो खारगिंलाबायबाय थायो आरोना बियो सैमाफोराबादि खार लाबाय थायो औरै औरै बेरायबाय थायो आरोना, बेबायदि आरो नाथाय बेनि बेदरा ओरैबादि गोथाव जानो नोंथाङा मेजेमखौबो जाजोबनो हायो आरोना आंगाया आरोना नोंथाङा आंगायनाय मोना आरोना। जोबोद मुसु मुसु एकदम आ ओयद मोजां नाङो जानो गोथाव जायो आरो बेदरा बेयो बे अमाया हौ बे अमाखौ जोंनि ओनसोलावथ फिनायखौनो नुला आं दायो। जोंनि ओनसोलाव दाहाय जों फालांगियारि बादि जाबाय नालाय अमा फिनाया एसे थाब थाब देरनांगौ जानायखाय आथिखालाव जोंनियावहा बे गाव रावनाय जोलैखौ फियो आरो अमाखौ बे दावराव ज जोलैया बेथ आं मोनथिनायाव बे नेपालनिसो ब्रिद आरोना नेप पालनि जोलै बियो औ नेपालि अमा गोसोमानो जायो अमाया । बियो गावराव आरो बे थाब देरो आरो बिनि सायबो आथिख थावथ बे अमा गुफुर अमा आ बे आ एसे गोजा गाबनि गोजाद्रायबो नङा मा होनो बेखौ आ आ ब्राउन कालार होनना बुङो इंराजियाव बेबायदि गाबनि अमाखौसो फियो बेथ आरो बांसिन थाब देरो आर बेफोर अमा जोलैया जोंनि बेनि नङा आरोना बे गुबुन हादोरनिसो आरो इयो बेखौ अस्ट्रेलियान अ अमा होनना बुंनाय जायो आरो जेरै आ यगसियार दं हेमसियार दङ बेफोर जाबाय इउरप नि आरो बेबायदिनो दुरक्स होननाय दं मोनसे बेफोरबो फुर लासैबो गुबुन हादोरनि जोलै आरना बिराद थाब थाब देरो आरो बे अमाफ्रा माने नोंथाङा बेखौ आ द' दानसो फिबानो बियो से कुइन्टेल बिदि जायो आरोना गोदान सौनो औ औ नंगौ औ औ आरो जोंहाथ थाबाय ओरै जोलै जोंहा दाउ थाबाय न'नि दाउ न'आव फिनाय जानो थाख खाय फियो बोन गोदोनि सुबुंफोरा आरो आथिखालाव जों बेख खौ फालांगि खालामनायबो नुनो मोन्दों फानहरोबो खायफा माखासे सुबुंफोरा फाननानैबो न'खर सालायदों आरो आय बेबायदिनो दाउ हांसो बोरमा बोरमाखौ फियो बोरमाखौ बिदिनो हरो हरो बा बिदिनो सुर जिउ खाङो आरोना जोङो दा औ बेफोरनो आरो मालाबा हांसो फिनायबो नुयो न'खर न'खर हांसो जाबो गोबां रोखोमनि दं जेरै आ हांसो फाथि हांसो दंना फाथि हांसो हांसो केमबेल आरो हांसो राजा बे रांसो राजाखौ नोंथाङा मोनथिगौ ना बे गिदिर जायो हांसोआ औ गिदिर जायो गिदिर जायो आरो गोदोना गोलाव गोलाव जायो औ औ आं एफोरबादि हांसोखौ फिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो रो बिदिनो जोंहा आ न'ख खरखौ बेंनो लाखिनो बा एसे रैखा खालामनो बायदिसिना गाज्रि बेफोरनि थाखाय माफा बा मासे मानै सैमा फिनाय जायो नङा होमबा न'खराव थै सैमा थाखायो बुङो नङा औ आरो बिदिनो मावजिफोर थायो मावजिफोरखौ फियो आरो लोगोसे जोंहा थ' बेफोरखौ जाबाय नालाय आरो दैनि थाखायबोथ नांगोन दैनि जानो ना औ बेनि थाखाय जोङो न'खरावनोबा बारि हायावहा गावनि न'नि एसे गोजानाव बारियावनो जोङो मा खामो हाखर जावनानै फख्रि बानायो आरो बेहायनो ना फियो आरो बेहायनो बायदिसिना रोखोमनि ना मोननाय जायो बेफोर नाखौ जों जा